खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ जोङो बिदिब्ला ओ ना हमनायाव बाहायग्रा आइजें आइला लोगोसे नाखौहाय मा माजों जायोब्ला गोथाव जायो आरो ना नाया बबे बोथोरावहाय मबे नाया गोथाव जायो बेफोरनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जायो नोंथां सावरायजायो।
बिदिबा आङो जोंनि ओनसोलावहाय ओ नाखौ मा मा आयजें आयला फोरजों हमनाय जायो बा ओ माबोरै जा जायोबा जानायाव मा मा फोथायनाय दं बेखौ एसे सुंथाबै फोरमायग्रोनोसै।
न जागोन
जिहेथु ना हमनायाव बाहायग्रा आइजेंफोरा फ्रायै जोंनि बर' सुबुंफोरनिया मोनफ्रोमबो ओनसोलना रोखोमसेयानो जाफ्रामखागोन खागोन। ओ जिहेथु जोङो ना हमनायाव बाहाय जानाय आइजें होननानै बुङोब्ला गिबियावनो ओ हौवाफोरा साग्रा सेन बेखौहाय जोङो मख'ग्रोनो हायो। सेननि गेजेरजों जों नाखौ सानो हायो लोगोसे ओ बर' आइजोफोरा गुरग्रा जेखाइ लोगोसे खबाय बेजों जों नाखौ हमनाय जायो आरो लोगोसेनो दुब्लिफोराव ओ दै लोमबा साग्रा बा दै बिदि उसिफावनायफ्राव साग्रा माखासे खाखि बा खखा बेफोरबायदिखौबो औवाजों बानायनाय जायो। लोगोसे फल'खौबो बाहायो अब्लाबो जोंनिथिंजाय फल'नि बाहायथिखौ ओ बेबायदि नुनो मोननाय जायाखै। ओ बेबायदिनो औवाजों बानायजा थारनाय ना हमग्रा आइजें होनोबा सेन जेखाय खाखि खखा बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो। लोगो से जोंना बे ओ खेवालि जे होनो जे जायखौ सारग्रा सारनाय जायो गुलि गोनां बेखौ जों बाहायो लोगोसे फासि फासि सानानैबो नाखौ हमनाय जायो। दा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै नाखौ हमो सारनायनि गेजेरजोंबो नाखौ हमो। दा जियानो जायाथों मानो ओ नायाथ' जोंनि जाग्रा मोनसे ओ आदारखौनो होननानै बुंनांसिगोन जोङो। ओ जिहेथु बेयो मोनसे माने जोंनि देहानि थाखाय गोनांथार।
औ।
प्रटिन बा भिटामिन गोनां ओ मोनसे मोनसे मोनफा जिउआरारि।
नोंगौ।
दा नाखौ माने जोङो जायोब्ला माखासे नाफोरजों गोरोबखानाय मैगं मैला बा ओंख्रिफोर जोंहा दंखायो होननानै जों बुंनो हायो
उम
जेरै ओ ना मावा बेबायदि रग' रग' ना मावा बेबायदिब्ला जोङो माखौ गोसोखाङो लाफा ओ लाफा लाफाजों ना मावाजों होनोब्ला जोंहा जों माने एखुथा माने जों बेबायदिखा आरो फारसेथिं जोंहा थाहैबावबाय ना बामि होननाय लोगो लोगो जोङो अनला जोंनि ओनसोलाव बेबायदि आरो। ओ। ना बामि मोनोबा अनलाजों जोबोर गोथाव जायो बेबायदि होननानै बुङो। आरो लाफाजों ना मावा दांग्राजों आरो बेबायदिनो जोंथ' बिजाबाव फरायनो मोनबाय आरो जों गामियावबो उम बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय जों मिनथिनानै मोनो आरो जायोबो जेरै थाइगिरजों ओ नास्राय नाजों जायोबा उदैया साफा जायो। बेफोरबायदि होननानै जोंनियावहाय जानाय जायो। लोगोसेनो आरो जोंथ' बयबो मोनथिखागौ जेब्लानाखि सासे सुबुङा ओ देहायाव बेमार आजार जानानै नाख्रेबजायोबा सासे सुबुङा नोरजिया थै गैयि थै गैबाङा जायो अब्ला जोङो ओ खुसिया मागुर सिंगि बेफोरबायदि नाफोरखौहाय माने जाहोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा बेबादिनो माने नानि गोबां थावनाय बा नाखौ लानानै गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै संनानै जाग्रा जोंहा मैगं थाइगंफोर दङ अब्लाबो आं बेखिनिखौनो नोंथांनो फोरमायनानै नोंथांमोननि ओनसोलनि बेफोरबायदि जाहोनायखौबो आं मोनथिनो लुबैयो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां ओ जोङो ना नोंथाङा ओ जेरै हाय बुंलांबाय ना ना गुरनायनि माखासे ओ नांगौ जानाय आइजें आयलाफोर ओ थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बा जोंनि ओ गामियाव बा जोंनि नख न'खराव बेबा ओ बेफोरबायदि नोंथाङा मख'लांनाय खखा खाखि खखा खाखि सेन उम बैफोरखौ बाहायनायखौनो जोङो नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय जोङो बे ओ फल'खौबो जोङो बाहायो जेब्ला मेसें बोथोर जायो। अब्ला जोङो ओ मा खालामो बै मेस-मेसें बोथोराव दै राननायाव जुदि जमा जमा बा ज' ज'यै नाफोर गुरोब्ला बै ना गुरनायाव ओ बेबायदि फल' लानानै थाङो आरो फल' लाबनानै बेबायदिनो ओ जोबो जोबनानै
औ।
जोङो बायदिसिना ना गिदिर गिदिरफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो। मानोना जोङो बे फल' जों जोब्बाथ' जोङो ना फिसाखौथ' मोनदांखाया जेनेबा जोङो दिखांनो हाया नाथाय ना गोदोरफोरखौल' जोङो बेबायदि मोनदांनानै हमनानै ओ दिखाङो आरो थिग बे बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव ओ बेफोरबायदि गोबां नाफोरखौ मोननो हायो जेरै ना फिथिख्रि ओह नब्बो ओ थेंगोना बालाबोथिया लोगोसे ओ आरो ओ मागुर सिंगि सल बारालि बेफोरखौबो माने नुनो मोनो आरोना बेफोर नाखौ जोङो गोबां नुनो मोनो बिलोफोराव ओ दै जेब्ला देरो दैज्लां बोथोराव अब्लानिया बेफोर नाया गोबां फैयो। ओमफफ्राय ओ लोगोसे आरो जोङो ना फिथिख्रिफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो जोङो ओ माखसे माखासे समाव जोङो जेब्ला दैज्लाङावहा फुख्रिफोरखौ खुलुमला जोबोब्ला बे फुख्रिनि नाफोरा जेरै रौ बिरगा ओ ग्रास काप कमलकाप ओ बैफोरबायदि नाफोरा ओ लोमसावनानै फैयो आरो दैयाव फैनानै जोङो अब्लानिया जोङो बे उदै सां लोमसावानानै फैनाय समाव जोङो अब्लानिया जोङो जिब आस्रा जिबखौ जों सारोब्ला जोङो ओ मोननो हायो बा जोङो दुब्लि फोथाराव जों नायगिरनानैबो जोङो अ सिखाफोरजों देथारनानै जोङो लानानै फैयो औ बेबायदि बेफोर नाफोरखौ जोङो लाबोनानै ओ न'आवनो मोननाय माखासे जेरै मैथाफोर ओ बा जोङो खुमब्रा बे लोगोसे जोगोनार बेफोरजों जोङो संनानै जाफैयो आरो बिराद माने मोजां गोथावनो जोङो ओ गि बेयाव बेफोर ओंख्रिखौ जोङो साननो लयो जे ना मोनोब्ला जोंनियाव ना ना थायो ओ मैथा गोखै बे मैथा गोखैखौ नाथाय जोंनि ओ गोसोआव सिगांग्रो फैग्रोयो आरो जों मा होनो नोंथां बे मैथा गोखैजों जानो जों जोबोर मोजां मोनो बेबायदिनो जोङो माखासे समाव मैथा गोखैजों जाग्रोनायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो आरो ना गिदिर फोर मोनोब्ला बै थाइगिर फिथाइखौ जों लायनानै थाइगिर थायाइजों जोङो सल नाफोरखौ जङो जानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओमफ्राय आरो जोंनाव मोनसे ओंख्रि जायो अनला बे अनला अनलाखौबो जोङो ओ ना फिसाफोरखौ जोङो अनलायाव गारसननानै ओ होनानै जों जानो जोबोद मोजां मोनो बेफोरबायदिनो जोङो जायो आरो बे बालाबोथिया नाखौ जुदि जोङो मोजाङै सुनानै बे अनला ओंख्रिफोर गोदौनायाव जुदि एवालासेनो थोंजों जुदि गारसननानै होयोब्ला ओ रोदोंनो जोबोद गोथाव जायो आरो जानो बिदि ओंख्रियाबो औ बेफोरबायदिनो जोङो ओ बेफोर नाफोरखौ जोङो लाबोनानै जाफैयो।
उम
ओ नोंथांमोननिथिं बेबायदिनो मा मा रोखोमनि ओ नाफोरखौ आथिखालाव मोननो थाङो नोंथां
अ जोंनिथिंथ' नोंथां दा उम ना मोननाय होननानै बुङोब्ला ओरैनो गामिथाराव मोननायखौनो आं नोंथांनो फोरमायनोसै ओ जोंहानि गामियावहाय बेबायदिनो बिलो बोसोरै थाबाय थाग्रा बेबायदि बिलो गैया जिहे थु जोंनि ओ साखाथियाव अ' दङ दंनाया खाथिथारावहाय बेबायदि नाथाय उम बिदि बिलो गैया जिहेथु दैज्लांनि समावल' बेवहाय बोहैबोनानै दैया फैयो। बेखौ जोंनिया लखायसारा होननानै बुङो। बेवहाय जोङो ना मोनो होननानै बुङोबा आथिखालावहाय ओ बेबायदिनो फिथिख्रि, मावा ओ थेंगोना, ओ नास्राय गोरै बेफोरखौ मोननाय जायो ओ सिंगिनि अनजिमाया गोबां खम जालांबाय। जों उन्दै उन्दै समावहाय ओ मोननो थाङोमोन सिंगिखौ नाथाय आथिखालावहाय बेबायदि ना सिंगि फैनायखौबो नुनो मोनला बारा ओ मासे मानै बेफोरबायदिल' नुनो मोननाय जायोबा मोनो हमनानै। ओमफ्राय थथाफोरखौ मोननो थाङो एसे। आरो बाव बालाबाथियाखौबो ओ एफा एनै मोनो नाथाय गोबां बेबायदि मोननाय जाला।
दा बांसिनथार मोनो होननानै बुंङोबा जोंनियावहाय बेबायदिनो ना फिथिख्रि, ना गोरै ओमफ्राय नास्राय, मावा आरो सान्दाना बेफोर गोरलै- गोरलै मा- माखासे नाफोरखौ मोननाय जायो। नाथाय जिहेतु बेबायादि सिंगि मागुर खुसिया बेफोरखौहाय मोननाय जाला बा मोनाखौनो बुंजागोन आरो। आरो बेबायदिनो ओ ना खुसियाफोरखौथ' मोनखायाखौनो बुंजागोन नोंथां। माफा मानै बेबायदिल' मोनो आरो दा नोंथांमोननियाव - मा मा नाफोरखौ आथिखालावहाय मोननो थांबावो?
औ ना नाखौ सोंदों आं।
औ
औ जोंथिं ना होनोब्लाथ' आथिखालावबो जोङो माने बे माखासे नाफोरखौ जोङो मोनो जेरै- ओ फिथिख्रि, बालाबो थिया, मावाना ओ नास्राय गोरि बा स'ल बारालि जों बे फोर गासै नाखौबो जों मिथि मोननो थाङो मोनो आरोना दाबो जोङो। मोननो हायो जोङो बेबायदिनो दै देरोब्ला। जे सारनानै मोनो बा सेन सानानै, खखा खाखि बैफोरबायदि सानानै जोङो हमो एबा मोननो हायो आरो बेफोर नाफोरखौनो। नोंथां। औ होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै।
औ जागोन नोंथां जागोन दे।
औ दे नोंथां।